औ नोंथां खोनादों ना?
ओं खोनादों। दा जो-जों। दायो टपिकआ जाहैबाय दैज्लां बोथोर आरो ना।
औ औ ह
दा मिथिखागौ नोंथाङाबो दा बरटमान सलिबाय थानाय बोथोरा जा दैज्लां बोथोर बयबो मिथिखागौ। औ दा बे दैज्लां बोथोरनि सायावनो नोंथाङा फंनैसो गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन ना?
दा दैज्लां बोथोर होनबाथ मा होनो बेयो मोनसे सिजोन माइ गायनायनि आरो ना बे समावजों माइ बेखौ गायनानै माने आबादखौ माइ आबादखौ खालामनो हायो। बे जाहैबाय जोंनिथिंथ दा होनोबा दैज्लां बोथोराव गोदोनिफ्राय बिराद सोलायबोबाय आरो दैज्ला बे जोंनि आबाद मावनाया माहोनो गोदो नांगोल आरो मोसौजों आबाद मावोमोन। दा दानि जुगाव खोब बेफोरखौ जोङो फिवसार नोंथ नुयो मानो होनबा बिराद दानि जुगाव मेसिनारि जाजोब्बाय आरो बिगियानजों मावनाय आदब खायदाजों मावजोबो आरो
औ औ अ।
दुब्लिफ्राव जोङो मोसौ आरो नांगोल होननायखौ नुनो मोनला आरो जोंनिथिं। मानो होनबा गो बे साननायफ्रा गैला दा गोदान मु बाव फैबाय नालाय गोदान गोदान आदबजों मावसै आरो जोंनि आबादारिफ्रा खोब आरो जोनि नुनो मोनो खोथियाफोरखौ हासार होनानै फैयो आरो खम समनि गेजेरावनो खोथिया माने गेदेर फो मो बिदिनो रा रानानै जों बेखौ फुनानै गायनो हायो आरो दा बिनि जाउनानो जाहैबाय आरो एसे प्रब्लेमबो नुजाबोयो जोंनि दैज्लां बो बोथोराव मा होनो अखा मोनै समाव बिदिनो माइ फ्रा रानलांनो हमो नांगौ समाव अखाखौ अखाफोरखौ मोनैयाव बिनि जाउनावनो जोंनि आबाद बे नस्थ जायो आरो
औ
बिनिखायनो जोंनि आबादारिफ्राबो खोब बोथोरखौ नायै हयैनो बे समाव मोजाङै मोजां। गायना लानांगौ आरो।
औ औ।
दा बिनि जाउना जाहैबाय मा होनो माइफ्राबो दा आ-आथिखालाव एसे खम जाबोनो हमबाय आरो। दैज्लां बोथोराव माने दैज्लां बोथोरनि माने गोदोनि बायदि मोसौजों जोङो मोजां हालौनानै मोजां खेरायनानै गायनो हाला नालाय। बिनिखायनो दा आबादफ्रा एसे गाज्रिसो जों जानाय नुनो मोनो आरो। दा होमबा। दासान्दि दा जोंनि गेजेराव बांसिन टेक टर होननाय बे बुस्थुजोंसो हालेवनानै गायनाय जायो आरो।
औ औ औ।
माने मोजां हाफ्रा गेब्लेला मोजां सिंनि हाया सायाव फैला। बिनि जाउनावनो मा होनो माइ फ्रा मोजां जानो हाला आरो।
औ।
दा नोंथांमोनथिंबो बेबायदिनो फोरियोना?
सोंनाय बायदि ओ दा बयबो मिन्थि खागौ दानि सिजोनना जोंहा दैलां बोथोरनि सिजोन। ओ जेराव जों बयबो सुबुंफोरा। ओ थांनानै थानो थाखाय। ओ जामुं नांखागौ। जाय जामुंखौ जों बे दैज्लां बोथोरावनो मावनानै मोननाय जायो। ओ बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिजों लोग ओ बे आबादा ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोन मोनसे गोनांथार मोन मोनसे आबाद महरै जों गनायनानै लानो हायो। ओम दा दा बे आबादखौ जों गोदो गोदा गोदोनिफ्रायनो दो ओ दासिम मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोनखौ नुहुरो। दा गोदोनि आरो दानि बे दैज्लां बोथोरनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ नुहुरो जे ओ। जोंहा गोदोनि समाव बा सिगांनि समाव जों दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ माइ गायनो थाखाय ओ दुब्लिखौ जोंहा एवग्रोना लानांगौ जाहोयो बे एवग्रोनायखौ जोंहा ओ मोसौजों एवनायखौ जों नुयोमोन आरो ओ नांगोलजों एवनाय मैजों ओ मै होनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय ओ समजों लोगोसे फैयै फैयै फैयै जाहा सोलायफैबाय दा बैफोरबायदि नांगोलजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनलिया गो दा दानि जुगाव जोंहा गोदान मडार्न जुग टेक्नलजिजों दिहुनजानाय जोंहा ट्रेक्टर जायखौ जों ओ हालऔनाय हालेवनाय मै होनाय खारायनाय बायदि बायदियाव जोंहा बेखौ ओ बेखौनो बाहायनाय जासै आरो। दा बिदिनो। नोंथाङा दहै बुंलांखानाय बायदिनो ओ खोथिया फोनायाव जोंहा बायदिसिना ओ रासायनारिक उम बा खेमिखेल गोनां जोंहा हासार बाहायनानै फोनाय जायो ओ जेराव जों ओं गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो आरो खोथि ओ आबाद खौ औ औ। दा बिदिनो जोंहा गोदोनिफाय दासिमाव आबाद मावनाय आदब खायदा बा बिखान्थिफोराबो गोबां सोलायबोनो हमदों ओ जोंहा गोदोनि समाव आबाद मावोब्लाबो ओ आबादनि फिथाइनि मुलाम फाखौ मोननो थाखाय गोबां सम नांगौ जायोमोन नाथाय दानि जोंहा ओ गोदान टेक्नलजि ओ टेकनिकेल जुगावहाय बैफोरबायदि ओ एथबां गोबावमानिे सम नांलिया आरो। खम समावनो जोंहा आबादनि ओ मोननो गोनां फिथाइखौ मोनफुंनाय जायो।
ओम
आव दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आबादफोरा आबाद मावोब्ला जोंहा नांगौ बिबांनि दै मोना बोथोरा मालाबा समाव जोंहा अखा होयो। मालाबा समाव अखा हाया बैफोरबायदिनि खारनाव जोंहा आबादाव नांगौ नांगौखिनि बिबांनि दैखौ मोनाब्ला जोंहा आबाद आबादा माने मोजां जाया जायनि जउोनाव आबादनि फिथाइखौ जों मोजां मोना बैफोरबायदि। बैफोरबायदिनि जाउनाव गोदो गोदायनि समावहाय गोबां सुबुंफोरानो ओ गोबां जेंनाफोरनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदोंमोन दा दानि जुगाव जोङो नोजोर होनो थाङोब्ला बेखौ एथबांमानि जों नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंहा। गोदान टेक्नलजिजों दिहुनजानाय मोनसे जोंहा ओ दैनि थाखाय दै मेसिन बा दारफाम होन्नानै जों बुंनाय जायो। जायखौ जों दानि जुगाव मोनबाय मोनफुंनो हाबाय जेब्ला जों आबाद मावनाय समावहाय बोथोर बोथोरनि सोलायनायाव जोंहा अखा मोनाब्ला बैयाव जोंहा बरिंफोर गायनानै बा बबेबा हाखरनिफ्राय जोङो बै वाटार पाम्प बा दै मेसिनजों जोङो आबादाव जोंनो नांगौ खिनि जानाय बा आबादाव नांगौ खिनि जानाय दैनि बिबांखौ जोङो सुफुंनानै जों जोंनि आबाद मावनायखौ खौ जोङो मोजाङै जाफुंसार होनो हायो आरो जोंहा मोननांगौ खिनि आबादनि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो। औ दा नोंथाङाबो गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ बेफोरबायदि बा माबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों दासिमाव आबाद मावनायाव?
दासिमाव आंथ गोबां फारागखौनो मोनबाय माने जोंनिथिंबो मानो होनबा गोदो मा होनो हानि बिबाङाबो गोदोनि बायदि हा नंला जोंनि दिनाव मानो होनबा हाया गोबां सोलायबाय बेदि हासार गोनां मा होनो दै गोनां मा हाया मोजां मा होनो नुला दानि जुगनिया मोजां भिटामिन थानाय गैला हाया जा मावो जा आबाद मावो बे बांद्राय जानो नागिरला बिदिनो बेलेग आबाद फ्रा बांसिन बिदिनो मा सारनो नागिरो आरो गुबुन आबादैनो जुखाम बिदिनो सबाय बिमाबा फोर बेफोर बांसिन आबादानो जानो हमला आरो माने हानि गुना खोब माने खमायलांबाय आरो बिदिनो गोबां हायाव जोंङो राज होनाय बिदिनो नाङि मुवा प्लास्टिक दाथुफोर गारना जानानै हानि बिबांनि माने बिनि जा गोहो दं हायाव खौ खम नुनो मोनो आरो
औ औ।
बिदिनो आरो जोङो गोदोनि दिनावथ बांद्राय बिदिनो रासायनारि मुवा मुलिफोर बाहायनाय जायामोमोन नालाय मोजां लु-लुगोरोमोन आरो जोंनिथिं आरो गोबां सोलायनोसै दा अबावबा गोजौ गाहाय बेफोरनि जाउनाव मा होनो हाया दुद्रु दुुद्रु अबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै हानि गुना खमायलांसै आरो आरो जोंनिथिंथ बिदि गायनाय जायो आरो बेनि अनगा हाखौनो माने जेरावबो मा होनो मैगं थाइगंनि थाखाय गायनो सान्स थानाय जाया आरो हायाव मानो बा दैज्लां बोथोराव ल माइ गायनानै जानो हानाय जायो। गुबुन आबाद फोर मावनो हानायनि खाबु आरो दा नोंथां मोन्थिं दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो गुबुन माहोनो बिदिनो सिजोनफ्राव माबा मोनसे मावनायफोर दं नामा?
अ औ औ। औ दङ नोंथां। दा नोंथां सोंनाय बायदि जोंहा दैलां बोथोरनि अनगायैबो गुबुन बोथोरफोराव बा गुबुन सिसन फोराव हाय आबाद मावनाय दंना गैया? दङ' नोंथां। ओ बे दैज्लां बोथ थोरनि अनगायैबो जोंहा मेसें समाव मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि गोबां ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ मावनायखौ नुनो मोनो। जेराव जोंहा गोबां ओ बुंनो थाङोबा गोबां दङ जाय जुखाम ओ इदिनो हानि सबाय आरो दङ' गोबां बुंनानै फोजोबनो हाया बैफोरखौ जोङो ओ मेसें बोथोरनि समाव मावनानै ओ मावनाय जायो। आरो बिदिनो जोंहा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे ग्रोब दैज्लां बोथोर सफैयोबा ओ माइ आबादखौ मावफिननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ सारकेलिं जाबाय थायो आरो। औ औ। दाथ' होनबा
जाथ' सिगोनदां बेनि मिनसे टपिकआ?
अ जागोन दे नोंथां दा नोंथांजों बे ओ दसे सम होनो हानायनि थाखाय नोंथां निसिम आंनिफ्राय गोजो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
दे होमबा ना।
औ दे।